आं खोनादों
अ नोंथांनो आं मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसो हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोनना
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां
बे टपिकआनो जाहैबाय दानाय लुनाय आरो बर' हारिनि दानाय लुनाय
औ नोंथां
दानाय लुनाय जोंनि सान इदि दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनायनि बागै दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे सावरायनो हागोन
नोंथाङानो नोंथाङानो गिबियावनो बेखेवना होग्रोदो ओरैनो सर्टनो
औ नोंथां ओ दानाय लुनाय दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जों बेखौनो बुजियो जोङो खुन्दुं ओ खुन्दुंफोरजों जोङो जोंनि गानग्रा जोमग्राखौ जोङो दानानै बानायनाय बेखौनो जोङो दानाय लुनाय होननानै बुंनाय जायो। आरो दानि मुगा आरो गोदोनि मुगा जोबोद फाराग जाबाय गोदो समाव सुबुं समाजाव हिसानफोरजों दानाय लुनाय खालामनानैनो माने मानसिफोरा जिफोरखौ गानोमोन दख ना गामसा बान दानानै गानोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि गैला बांसिनानो माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै सिन्थेटिक मोनसे जि मोनसे बानायनाय मेसिनफोराव दानाय बेफोरखौसो गाननो हमबाय। दा दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जेनेबा आं जोंनि बाथ्राखौनो बुंनोसै गोदोनि समाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गावनि न'आवनो साफ्रोमबो नख न'खरफ्रोमबो माने नखर फफ्रोमावनो माने साल खुन्था हिसानसालि थायोमोन। आरो बे हिसानसालिफोरावनो बिसोरो दानाय खालामनानै गानोमोन दा दानाय लुनाया ओरैबायदि जेनेबा जों बर' फोरा इन्दि फिसियो नङा ओमबा इन्दि एम्फौ फिसियो बे इन्दि एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय जि फिथोब बे फिथोबनिफ्राय बेबायदिनो माखासे प्रसेसिंनि गेजेरजों बिसोरो मा दिहुनोमोन खुन्दुं दिहुनोमोन आरो बे खुन्दुंखौ मा खालामो बिसोरो गाबहोयो गाब होनायाबो मिथिंगायारि मिथिंगायारि नेचारेलि गाब होयो माने गोदो बेबायदि गाब गैयामोन नालाय नेचारेलि गाब होनाया ओरैबायदि माने बिसोरो बेबायदिनो माखासे दंफांनि बिहुर देग्लिनानै माखासे बिफांनि बिलाइ देग्लिनानै आरो हालदै बेबायदियाव खौ देग्लिनानै बिसोरो दैजों गलायनानै बे दैयाव बै इन्दि खुन्दुं फोरखौ बिसोरो सोमनानै मा खालामो बेबायदिनो गाबहोयो आरो बेबायदि गाब होखांनायनि उनाव बिसोर मा खालामसिगोन ओ खुन्दुंखौ जोङो मा खालामो ओ मुस्रायाव सायो मुस्रायाव सानानै लायो जों बेबायदिनो नङा होमबा मुस्रायाव सानानै लानानै जोङो बेबायदिनो मा खालामो हिसानसालियाव बेबायदिनो जोङो दानानै जोङो गाननाय जायो आरो आरो बेखौबो बुंनांगोन माने गोदोनि सममोननि जि मोनसे दानाय लुनाय बे दानाय दानायनि गेजेरजों ओंखारनाय जि जि जोमफोर बेफोरो बेफोरखौ गानोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मोनो आरो मानो होनबा बेखौ मिथिंगायारि बिखान्थिजों माने नेचारेलि दिहुननाय जायोमोन आरो गोदो दानाय जि मोनसे मुगा मुगा एम्फौनि जि मुगा पात जि बेयो माने जोबोर गांसे गांसेयावनो थाम रोजा ब्रैरोजा गाहाम मोनो। दा बेबायदिनो आगोलनि मानसिफोरा दानाय लुनायनि गेजेरजों दख'ना जि बेबायदि दिहुन फालि फास्रा बेबायदि दिहुननानै माने हाथाय बाजारफोराव फाननानैबो बेबायदिनो रां आरजिदोंमोन। आरो रां आरजिनानै बिसोरो मा खालामदोंमोन गावनि न'खर सुंनायाव गावनि थाव संख्रि जानायाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायाव बेबायदिनो बिसोरो बाहायदोंमोन आरो बै मोननाय रांफोरखौ ओमफ्राय आथिखालावथ' जों नुबाय गोबां बेबायदिनो जोङो वेस्टार्न सोनाबारि गाननाय जोमनाय हाबफैबाय बेलुन फिट लंपेन्ट माब बिगि लंपेन्ट बेबायदिनो गोबांथार हाबफै बे आरो जायफोरखौ गानोब्ला जोङो देहायाव एसेबाबो खहा जायो मानो होनोब्ला बैफोरखौ जोङो केमिकेल होनानै सिन्थेट थिग फाइबारफोरजोंसो बानायनाय नालाय बेनिखायनो बैफोरखौ गानोब्ला जोंनि देहाया एसे माननाय एलारजि बायदिफोरा जानो नागिरो आरो आरो जोंनि देहाया गुसुबो थाया बेफोरखौ गानोब्ला खिन्थु जोङो दानानै गान दानानै जि जि दिहुननाय बेखौ जोङो गानोब्ला जोंनि देहाया थान्दा गुसु आराम जानानै थायो आरो दा बेनिखायनो फारागा बेनो माने गोदोनिया मोजांमोन आथिखला बारा मोजां नङा दानाय लुनाया गोदोयो बे इसान सोरखि बेजोंनो दायोमोन नाथाय आथिखालाव माने मुगाजों लोगोसे बियो फैयै फैयै ओरैबायदि जाबाय माने आपग्रेड जाबोबाय आरो माने जौगाबोबाय दानया मा जेक जेकार मेसिनजोंबो जोङो दानायफोरखौ खौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां। आरो जि मोनसे दानाय-लुनायनि मुंदांखा जोंहा सुवालकुसि सवाल खुसिया जोंहा दानाय-लुनायनि जोबोरैनो मुंदांखा जोंनि भारतनि गेजेरावनो सुवाल कावसिखौ जोङो मानसेस्टार बो बुंनाय जायो मानसेस्टार अफ आ आ-आसामोन होननानै जोङो सवालखुसिखौ बुंनाय जायो आरो बेयाव बिराद दानाय-लुनाय बिदिनो दानाय लुनाय थाहैनानै मानसिफ्रा रां आरजिदों दरमा लादों दा बेबायदिनो आरो नोंथां ना होमबा नोंथाङाबो एसे बुंनो हादो नामा
औ नोंथां। दिनै बे दानाय लुनाय आङो गामि एरियानिफ्रायनो बुंनोसै जोंना दानाय-लुनाय जाहैबाय बे जोंनि बर'नि दानाय-लुनाय बिदिनो जोंना गिबियावनो नांबाय बिदिनो खुन्दुं ओमफ्राय बिदिनो जि सोंसे सोंनानै मा जोङो
औ
ना खुन्था नांबाय साल खुन्था होनो बेयो खुन्था थंब्रै औवा बुरखानि बानायनाय जायो ओमफ्राय जोंनो नांहैबाय थाथ नांबाय ओमफ्राय माखु ओमफ्राय दंफांनि बानायनाय गान्दे ओमफ्राय ओजों औवानि बानायनाय सोरखि बेफोर इसान दानायाव नांगौ जानाय आरो ओमफ्राय नो खुन्दुं ओमफ्राय रासो बेफोरो ओमफ्राय बालेब बेफोरो ओमफ्राय गोनांथि आरो इसान दानायाव ओमफ्राय
औ
दोरोंङारि दानाय बेयो गोदोथ' माबा गैयामोन बेयो मा होनोम नयो गन्थि दंङ ओमफ्राय
औ
गुना गुनानिबो दंङ ओमफ्राय इदिनो बर' आइजोफोरानो बेखौ सोंसे सोंनानै दायो आरो बिदिनो गामसा दख'ना ओमफ्राय बिदिनो दख'नाफोरावबो बिदिनो आगर एरनो हायो। फारौ मेगन, दिंखिया आगर हाजो आगर दावराय मोख्रेब बेफोरखौ बर' आइजोफोरानो मा गावनो गाव दानानै लानो हायो आरो
औ
ओमफ्राय बेफोर दानाय-लुनायनि गेजेरजों बर' आइजोफोराबो रां खामायनो हायो बिदिनो गामसा एरि फाननानै जों गामसाया ओरैनो गांसेयाव गांसेयाव बिदिनो थामजौ नैजौ बाजि बेबायबायदि मोनो आरो ओमफ्राय जों बेयो न'खर सामलायनायाव बो बेखौबो हायो आरो ओमफ्राय दख'नाफोरो बिदिनो बाजौनिफ्राय लानानै बिदिनो बाजौनिफ्राय बिदिनो से रोजा नैरोजा बिदि थाम रोजासिमहालागै फाननो हायो ओमफ्राय बेफोरखौ फाननानै बर' आइजो फोरा गाव गावनि गथ' गथायखौ लेखा फोरोंनायजों लोगोसे गावनि न'खरखौबो बिदिनो सुफुंलांनो हायो ओमफ्राय रांखान्थि जौगानायजों लोगोसे न'खराबो मोजां जालांङो बेनो ओमफ्राय जोंनि बे दानाय लुनायनि गेजेरजों जोंङो गिबियावनो जों गावनि हारिनि रोंगौथि हारिखौ सिनायथि होनोबो ह दानाय लुनायनि गेजेरजों जेरै जोंना दा आर'नाइ आर'नाइ सिजजोंबो जोंङो गावखौ हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरो बे आर'नाइ सिजों ओमफ्राय बे आर'नाइ सिनि गेजेरजों जोंनो बेखौ फोरमायना होनो सानदों आंङो आर'नाइ जिखौ गोदो मामोन दाथ' जोंङो आलासि सोंनायाव बाहायनाय नुनो मोनोमोन गोदो जोंङो आर'नाइखौ बिदि जारै थारै आलासि सोंनाय बिदि फोराव बाहायनाय नुनो मोनामोन आरो बे आर'नाइखौ गोदो ओरैबायदि फोथायोमोन बर'फ्रा
औ
दावहारु समाव आरो दावहारु समाव बियो दावहा जायो दावहा नांनो थांङो बेखौ आर'नाइखौ पर ससेयावनो सोंसे सोंनानै एकदम दाउला गेसेेरयावनो जों राखांनानै दासे दानानै दाख'नानै बै दावखायाव थांग्रा जोहोलावफोरनोसो बे आर'नाइखौ गानो हरनाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय दा जों आथिखालल' नुनो थांबाय बेखौ आलासि सोंनाय बहाबाा मान बावनाय बेफोराव जोंङो मिथिं दावथिंआव नुनो मोनसै आरो आर'नाइखौ नङाब्लाथ' जोङो। गोदो बेखौ दावहारु बिर जोहोलावफोरनि थाखायसो। दायोमोन होननानै मिथियोमोन आरो जों बिजाबफोरनिफ्रायबो मोनदों। बिजाब फरायनानै। दानाय लुनायनि दा बे आर'नाइआनो जोंनि बर' हारिखौ। सिनायथि होयो आरो बे आर'नाइखौ दा जोंहा दा बे आर'नाइया जोंहा। आर'नाइआ बे जोंआ। थारैनो जोंहा जि आइ टेक मोननो थांबाय बिनि थाखाय गुबुन। माबाफोराबो सेनो हानाय नंला आरो बे आर'नायइआ जोंना जि आइ थेग मोनबाय नालाय। बेनिखायनो सेभ जाबाय बियो।
औ
दा बेखौबो गोबां मानसियानो। फार फालांगि खालामनानै जानो हादों आरो ने जि फाननाय मा फाननाय। दखान गला बेफोराव फाननानै। जानो हादों आरो रां खामायनो हादों बेफोरावबो जोंनि बर' न'खरफोरा जौगानो हादों आरो लोगोसे गुबुन गुबुनारि फालांगिगिरिफ्राबो बे। बेफोरखौ बर'नि गाननाय जोमनाय दख'ना बेफोरखौ गला होनानै रांखान्थि आरजि। नाय नुनो मोनगासिनो दं आरो जोंनि बे ओनसोलावबो आरो गुबुनावबो। आरो दानाय लुनायाथ' जोंनि बर'फोरा गोबाङानो खमायलांबाय होनजायो गुबुनासो।
औ
मेचिनाव दानायखौ नुनो मोनसै आरो आरो जोंनि गामि एरियायाव नायोब्लाथ'। गामि गामि हाबना नायोब्लाबो नख गामि मोनसेफोराव न'खरसे न'खरनै इदि जि दानाय नुनो मोनगोन आरो बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव। फरायनायबो जाहैबाय ओमफ्राय ओजों फारसेखै समबो होनो हाला। गोदोनि समावब्लाथ' ओरैबायदिमोन जाय सिख्लाया जुदि। दानो लुनो रोङा बे सिख्लाखौ। गोदोनि जुगाव हाबा खालामामोननो जोङो मोनबोदों फरायनानैबो आरो रायज्लायोमोनबो। बो गायनाय फुनायजों लोगोसे दानाय लुनाय बेबो रोङाबा बर'। सिख्ला नङामोन आरो दानिया समबो होनो हाला फरायनायजों लोगोसे। सानैसो दं सोरबा खायसे खायसे फरायनायजों लोगोसे। जाय न'खराव जुदि बिमा बिफायाफोरा जि दायो दानो लुनो। जोङो बैफोरनि फिसाजोफोरा फोरोंगौ आरो जाय। एसे रोंगौ ओमफ्राय जायथ' रोंला जाय साख्रिआवला। बेफोरबायदि जाहैबाय बेफोर गान बायनानैनो जोमो बायनानैनो गानो बेबायदियावनो जोंनि दानाय लुनाया। बर' आइजोफोरा रोङा जालांनो हमदों आरो बेखायनो गुबुन औ समा जानानै फैबाय नोंथां दान्दिसे सम। होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।
गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।